औ नोंथां
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां हेलौ
दोंना
औ मानो मोजां खोनायाखै बारा, हेलौ हेलौ
दालाय खोनाबाय?
औ औ खोनाबाय।
अ मा खालामदों?
नै बे मा होनो जिरायना दङमोन आं नै।
अ बिदिब्ला आं समाव एसे ओ बर'फोरनि जे रांखावरि बिनि
औ हेलौ हेलौ मानो खोनायाखै हेलौ। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ औ हेलौ
औ औ खोनाबाय।
औ दासो खोनाबाय।
अ अअ बिदिबा बे समाव बर'फोरनि रांखावरिनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन सावरायजागोन दे नोंथां। उम
ओ बिदिब्ला जोङो ओ जागायजेननोसै। ओ जे बर'फ फोरनि रांखावरिनि सोमो
औ
ओमफ्राय दायो माबोरै बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायसै दा नोंथाङा जागायग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन उम बिदिब्ला आङो दायो समावहाय आंनि ओ गोजोन बेलासिनि हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ
ओम जोङो दायो बे समावहाय बर'फोरनि रांखावरि आरजिनायनि सोमोन्दै आङो बे समावहाय नोंसांजों रायज्लायनो थाखोय आंनो बेबायदि खाबुखौ होनायनि थाखाय नोंसो खो हामबाय होनदों। दायो बे समावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि रांखावरि आरजिनाय बा सोरजिनाय बे जोङो बुंना हायो जोङो गोबां बेबायदि आबादफोर मावनानैहाय जोङो रांखावरि आरजिनो हायो जेरै मेसें बोथोरनि आलु गायनाय। बा आलुनि फ्रायबो जोङो गोबां रांखावरिफोरफोरखौ आरजिनो हायो। ओ आलु गायनानै जों खा मायनो हायो। यो आरो बिदिनो बेलाहिफोर गायनानै जोङो बेबायदि बेलाहि फोरखौ गायनानै मोजाङै जोङो बेलाहिफोरखौ जोथोन लायोब्ला जोङो मोजां फिथाइ थायहोननो हायोब्ला जों बेखौबो फाननानैहाय गोबां रांफोर खौ आरजिनो हायो आरो बेबा दिनो फानलुनि आबाद फानलुफोरखौ खौबो जोङो गायनानै हाय मोजाङै जोङो जोथोन लानानै मोजाङै जोङो बिफांफोरनि सायावहाय मुलिफोरखौ होनानै जेब्ला जोङो बिफांखौ मोजाङै जाहोनो हायो जोङो । बिबायदि मोजां फि सामथाइफोरखौ जों मोननो हायो। बिनिफ्रायबो जोङो रां खामायनो हायो। आरो बेबायदिनो गोबां दोङो थालिर फोर थालिर बिफांफोरखौबो जोङो। गायनो हायो। थालिर गायनायावबो थालिरावबो जोंहा गो बां रां आरजिनो हायो। आरो बेबायदिनो आबादफोर दोंबावो जिहेतु जुखाम बा गार' होननानै जों मिथियो बेखौबो जोङो फोनानैहाय जोङो नांगौ बायदि बिसोरनो हासारफोरखौ होनानै जोङो फिथाइ खानाय समाव जोङो मोजाङै फिथाइफोरखौ मोननानै जोङो खानानैहाय बेबायदि फोरान फु खावनानै फोराननानैहाय जोङो गोरान खालामनानैहाय जोङो कुन्टेल हिसाबै बेबायदि जों फानहरनो हायो बिनिफ्रायबो जों गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो। आरो बेबायदिनो थास' थास' मेरि होननानै हा जोङो बुङो गायो जि थास' गायनाय बे थास' खौबो जोङो दायो गायबाय बे खो जोङो जोथोन लानानै हासार फोर होनानै बेबायदि मोजां जों बे थास'फोरखौबो मोजाङै आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो जिहेतु मावबाय बेखो जोङो खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो मोज जाङै जोथोन लायोब्ला निस्सय बेखौबो जोङो फाननानैहाय जोङो रांखावरि आरजिनो हायो। आरो बिनि गुबै बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दंबावो दायो जिहेतु इन्टारनेट जुग जोङो गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै गोबाङा बेबायदिनो ओ इनस टाग्राम बा फेसबुक देलि ग्राम बेफोरनि गेजेरजोंबो गोब बां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गोबाङा दिनै गावसोरनि बेबायदि रोंगौथिखौ देखायनानै मोसानानै बा जायहा जि रोंगौथि जोंनि ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिफुंनानै बिथांमोनाबो बा जोङो साफ्रोमबो बेबायदिनो रांफोरखो आरजिनो हायो रांखावरि आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो दायो जिहेथु मैगं गायनाय लाव फल जिंखा फोरबो जोंनि बर' फोरनि मोनसे आबादारि होननानैहा जों बुंनो हागोन। बेखौबो जोङो ओ मैगंफोरखौ गायनानै गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जाहोनानै फाननानै बिनिफ्रायबो जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। बेनिफ्रायनो बेनो जोंनि बर'नि गुबै रांखावरि आरजिनायनि आदब आं बेखौनो नोंथांनि सिम गुवारै फोसावबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो आङो मोनथिनो थाखाय बे समखौ होनाय जाबाय।
औ नंगौ नोंथाङा जिफोरखौ बुंलांबाय थारैनो सैथो जोबोद मोजाङै बुंलांबाय। ओ गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा जिफोरखौ बुंलांबाय आरो बिनिनो अनगायै आङो बुंनो लादों जे ओ नंगौ नोंथाङा जे फोर बुंलांबाय जे आबाद मावनानै बर'फोरनि रां आरजिनाय ओ जेरै मैगं थाइगंफोर ओ बेबायदिनो जुखाम फोर आरो बिनि अनगायैबो बर' गुबुन-गुबुन बेबायदिनो आबादफोर मावो जेरै माइ आबाद जानाय लोंनायनि थाखायबो आरो लोगो से ओ रांखावरि फाननानै आरजिनो बेखौबो माने आबाद मावो आरो बिनि अनगायै खुसेर गय नारेंखल माने बायदि रोखोमनि आबाद बेफोरखौ बर'फ्रा मावनानै ओ रां बुथुमो आरो बिनि अनगायैबो बर' फ्राय जिब जुनार फिसिनाय बे माने गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनियाव दंङ आरो दा सिमबो बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनानै ओ रां आरजियो जेरै मो सौ बोरमा दाउ अमा बिदिनो गुबुन-गुबुन ओ जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै बर'फ्रा रां आरजियो। अम गोदोनि समावब्ला माने ओ जि खौ खोनानो मोनबोदों आबै आबौमोननिफ्राय बिसोरो माने जानाय लोंनायनि थाखायल' न'आव फिसियोमोन। बेबायदिनो आलासिफोर सोंनो बेबायदिनो गाव जों गाव रानजलायनानै जानो बेफोरखौ माने गोदोनि समाव बिदि रां आरजिनांगौ होननानै इसेबां बिबायदि थांखि लानानै बिसोरो फिसियामोन। नाथाय दानि दिनाव माने ओ जिब जुनारखौ बेबायदि ओरैनो न'आव एसे एनैल' फिसिनायाथ' गोजानसै बिनि अन गायैबो माने फार्मफोर खुलिनो हमदों जेरै मोसौ बेबायदिनो बोरमा आरो दाउ फार्म बिदिनो ओ अमा फोरनि फाराम बि फोरबायदि माने ओ जुगजों लोगोसे सोलायनानै ओ दायो बिदिनो माने गुबुन गुबुन राहा लामाफोरखौ लानानै गोबांथार गेदेर गेदेर बेबायदि फार्मफोर खुलिनानै रांफोर आरजिदों आरो बिनि अनगायैबो माने ओ गुबुन गुबुन राहा जेरै माने सोलोंथाइफोर लानानै ओ गोदोनि समाव बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि एसेबां सोलोंथायाइयाव इम्परटेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनामोन बा खोनानो मोना खै बिसोरो माने ओ आबाद मावनाय बा बिदिनो खामानि मावनाय बेफोरबो मानिे बांसिन समफोरखौ हगारोमोन आरो बिदिनो माने ओ जि एसे हायो बेफोरजोंनो माने थाइसे थाइनै रांफोरखौ आरजियोमोन नाथाय दानि दिनावबा माने सोलोंथाइनि जि गोनांथि बेखौ मिथिनानैहा बर'फ्राबो माने बिदि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइफोरखौ लानानै बियो ओ बेबायदिनो साख्रिफोरखौ मावदों ओ साख्रिफोर मावनानै रांफोर आरजि जिदों आरो बिनि अनगायैबो माने साख्रिनि साख्रिनि अनगायैबो माने बिजनेस बे बेफार बिजनेस आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन दानाय लुनायनि गुबुन गुबुन बेबायदिनो ओ मेसिन सुनाय बेफोरबायदि ओ गुबुन गुबुन बेबायदिनो सोलोंथाइफोरखौ लानानैहा माने दानि दिनाव गावब गाव ओ रां खामायनाय बिनि राहा लामाफोरखौ दिहुननानै लानाय जोङो दानि दिनावहा नुनो मोनदों बर'फोरनि गेजेराव जेरै उइभिं खुलिदों बिनिगेजेराव माने गोबां मोजां मोजां जि फोर दादों जेरै इन्दि जिफोर इन्दि सिफोरा माने जोंनि बर'फोरनिल'ओ नोंगौ बरिफ बर'फोरनि थाखायथ' गोबां आंगो बिनि अनगायैबो माने गुबुन जायगाफ्रावबो गुबुन हारिफोरजोंबो जोबोद बिनि खायनो माने बेखौ गुबुन जायगाफ फोराव साप्लााय हरनानै ओ गोबां रां आरजिनायफोरखौ दिनै जोंनि बर' फोरफोरनि गेजेराव नुनो मोन्दों आरो बिनि अनगायैबो ओ जि ओम मेसिन सुनाय-सुनायफोर दायोथ' बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोख खोमनि ओ दिज जाईन गोनां जिफोरखौ ओ जोंनि बर'फ्राबो गानोसै बा ओ गुबुन हारिफ फोराबो गानो दा बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोराबो माने रा-रां आरजिनायनि जे ला राहा लामा बेखौ मोननो हाद दों बा हमनो हादों बिनिखायनो दुखानफोर खुलिनानै नै ओ आरो बेबायदिनो ओ गुबुनखौ फोरोंनो थाखाय बेबायदि सोलोंसालि बेफोरबायदि खुलिनानै माने ओ गुबुनखौ
औ।
बेफोरबायदिया फैदों आरो जे नों थाङा ओ बुंलांबाय ससियेल मेडि डियानि बाथ्रा। ससियेल मिडियाायाव गावनि रोंगौ बिखौ दिन्थिनानै होननाय ओ बि-बिनि गेजेरजों जि रां खामायदों नोंगौ थारैनो सैथो। ओ बेबायदिनो माने ओ ससियेल मिडिया बाहायनानै माने डाबोल मुलाम्फा खालामनाय जोंनि गेजेराव नुनो मोनदों। ओ हमनानै ला जि सुथाबनाय जि सुथाबनायखौ माने सुनानैथ' माने ओ फाननानै बे गाव रांखौ मोनखाबायानो आरो जि थु बे ससियेल मिडियाआव दिन्थिनाय बिनि गेजेरजों बा आरो गुबुनफोरा नायनानै जे थु भिउस थांनाय बिनि गेजेर जों माने ओ रांफोर आरजिनाय बेफोरखौ माने ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ नुदों। दा आरोबाव नोंथाङा नुनायाव माब बुंनो सानदों नामा?
औ ओहोम आं बेखौनो बुंबावनो सानो नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सैथो। जिहेतु दायो जोंहा जि बर'नि रांखावरि आरजिनाय दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा बा बिमाफोरा बिफाफोरा गोबां बिदिनो बेफार फालांगि खालामनानैबो जों रां फुजिनायखौ नुनो मोनो अखा बांखाब्लाबो दिनै बिथांमोना हाथाय बा टाउनफ्राव बिबायदि जिराय जिराय बिथांमोना मै गं थाइगं नांब्लाबो नाङाब ब्लाबो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बेबायदि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो निस्सय बिथांमोनहा गोबां खस थ'नि गेस सोरजों दिनै बेबायदि न'खर सालायनायाव गोबां बेबायदि रां आरजिनायाव बिथांमोना बेबायदि हेफाजाब खालामो गावनि गथ' गथायनो जाहोनो फोरोंनो थाखाय बेबायदि रां आरजिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनो जोंनि बर'नि गुबै रांखांवरि आरजिनाय आं बेखौनो बुङो अब्ला ज जोङो दिनैनि रांखावरि आरजिनायनि सोमोन्दैखौ मा बेयावनो दोनथ'नोसै नामा? हेल' हेल' खोनायासै नोंथां अब्ला जोङो दिनैनि रांखावरिनि सोमोन्दै बुंथिनायखौ जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै।